औ
खोनादों
औ खोनाबाय दे मोजाङैनो
गोबाव जाथारबाय दङ नै। ओरैनो जिरायग्लांनानै दान्दिसे बेलारोम समनि। एसे बोथोराबो गरम नालाय। एसे अखा दहाय हादोंमोन हाहां हाहां जादों बे लामायाव जिरायनानै बार। खोलो खोलो जागासिनो आङो गोबाव जाथारबायमोन फन हरिया। गोसोखांदों
औ
उम।
मा होनो? मा औ औ मोजाङानो।
मा सोंनो नागिरदोंमोन?
दा माबोरै दं?
दङ आंबो बिदिनो गेजेरावनो ओरैबो ओ-जाया ओरैबो जाया। जानानै दङ। ओ-ओमफ्रायहाय न'फोरावलाय बोरैथो दं नोहालाय?
आंहाबो बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि।
अ ओमफ्राय ओ-माबा नोंथां आङो फन हरनो एसे सिगाङाव गोसो खांदोंमोन। नों आंनो मोनसे माबा खोन्थानो हागोन नामा आङो थारमाने। एसे गगा मोनहां मोनहां जादों बानलौ रोसि ओंख्रिखौ बोरै फुदुंडो एसे खोन्थानो हाग
फानलु रोसिखौ?
उम गगा मोननायाव जे जों लोङो।
उ फानलु रोसि जानो थाखाय माने। बै दाउ फिसाफोरखौ माबा बेखौ। बिजों जायोब्ला साबसिन जायो आरो माने। दाउ एसे माने गिदिर नङा आरो फिसा बेयो। बेजों रोसि लोंनो थाखाय माखासे जोंनि। माबा मुुलिनि
उम।
मुलि मैगंफोर जाय ओ- जारि मानिमुनि गिदिर फिसा आमफ्रायो। उम। नेरसिं अन्थाइ बाजाब ओमफ्रायो। उम मा होनोमोन थाय?
सना बुलिफोरा होनांगौ नामा?
फुलि बिदि बेफोरबो होजायो ओ- आरो र' मा मा होनोमोनथाय' बै मोनसे। नङाबा दं ना। जोग्लावरि अ जोग्लावरि नै बेफोरखौबो होनानै बै फानलु। फानलु बोददोन फिसा फिसाया उम।
बेखौ देग्लिनांगौ नामा ना ओरैनो गथायनो होनांगौ?
फाललुआ ओ दे माबा नांगौ देग्लि नांगौ ओमफाय मा होनो बिदिनो ओमफाय बे दाउ दाउ फिसाखौ बिदिनो फुथना लानानै बिदिनो ओ मोजाङै
देग्लिनांगौ ना गथायैनो होनांगौ
माखौ दाउखौ
औ
दाउ माने गोदानानै बेदर खालामनानै होजायो उम बिदि खालामनानै मोजाङै एवग्रोना लानानै ओमफाय बिदिनो बे खांना लानाय बे माखासे मुलि मैगंफोर नै बेफोरखौ बेफोरखौ होनानै माने दै होनानै बेयाव माखासे बै फालु बोदोन गोरलै नर्थ साइड फिसाया नै बेेखौ देनानै होनांगौ आरो आरो बेयाव माखासे गलमरिस बै मस्लाया गलमुरा होननाय आलै गोसायानो बेखौ देना होयोब्ला साबसिन जायो आरो ओमफ्रायो दौसे खालामनानै नोङो लोङोब्ला माने गगा मोनदोंबाथ' माने स्रां मोनो आरो आरो
उम दे आङो बेखौनो एसे सोंहां जादों ओमफ्राय ओ आंङो नोंसोर खौ एसे खबर मोनदोंमोन जे नोंस्रा ओ उम हाग्रामा एसे खाथि जायो। होननाय बेयावहाय माखासे मैगंफोर बिराद जोंहा मोन मोनो होननाय मिथिदों आङो। जे खाथियावनो नोंसिनि खाथियावनो जे उम खेरा दाबफनि मैगं जाय जोंनि जाय टेग मोननाय बेखौ मोनो नामा नोंसिनियाव
खेरा दाफिनिखौथ' जोंनोखि ओरैबा खाथियाव मोना मोननाया मोना
अ बेखौ मानासावनो मोनो नामा?
मानासावनो मोनो ओमफ्राय जोंनिखिजाय ओरैजाय मोना माने गोजान थांनांगौ आरो गोथौआव जायगा लाना जायगासो
अ बेखौ जेब्लायबो मोनो ना ओरैनो
मोननायाथ' आं जेनोखि मोनोैखाय बाराय एथबां माबाया बारा मिथिया आङो जानाया जायो माने फानफैयोना बाजारफ्राव
अ लाहायाव माबायाव न'फोराव फोफैयो नामा?
न'फ्रावथ' बै मा होनो मा बै मेसें समाव ना मा नै बिदि समावनिफायनो मोनो खोमा
अ बैसागो समाव नामा?
औ बे समाव मोनहैयो माने बे माग फागुन नै बेफोरनिफ्रायनो मोनो खोमा बेखौ
अ अ ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे खेरा दाफिननायजों लोगोसे ओरैनो मा मा? मैगं ओ लायनाय मोनो नोंसिनि खाथिथिंलाय बिदिबालाय
जोंनियाथ' जाहाराव
नोंसोर सिंङाव हाबनो मोनो नामा जाहार सिंङाव
दानिया हाबनो मोनला सिंगाङावसो मोनोमोन।
अ बेखौ प्रटेकसन खालामबाय आरो ने
माने बेयाव बे सलार बे माबा बरदार सलार होनायनिबो लाखियो नालाय दानिया, ओमफाय बिदिनो हाबलाबायनो ना आरो सिङाव।
होम जानो बिसोर खौ बासायनो थाखाय बेखौ बासायनो थाखाय होथिनानै दोननाय जाबाय आ रोना नंगौबो।
नंगौबो जोङो जोङो नंगौबो बिदिनो बेखो जोंनि सरन रैखाथि होबासो जोंनि जाय सम म्पद बे सम्पदा जों रैखाथि मोनगोन। बे सम्फदखौ जोङो ओ माबायोब्ला बा ओ होबथायोब्लासो जोंनि इयुन समावहाय जोंनि इयुन जेनेरे जोलैफोरा जाहाथे बेखौ मोजाङै ओ ओ मि थिलाङो एबा
गुबुननो फोरमायनो हायो एबा ओ टुरिस्ट जोंनि जा दावबायारिफोर बिसोरो जोंनियाव फैगोन, जोंहा मुलाम्फा जागोन आरो जोंनि थासारिखौ मिथिगोन नालाय। बेखायनो बेखौ जोङो जेरैखि जाया रैखाथि होनो गोनां जायो आ रो। दा नोंसिनिथिं बिदिबा बे खाथि नालाय साम' खांख्राइ माबा फोर मोनो नामा?
जोंनिथिंथ' बिदि साम' खांख्राइ मोना माने जोंनिया बे दैमाबो गैयाना बे जायगाया बोरि नालाय दैमा दैमा बेबायदि बोहैबाय थानाय दैमा गैया आरो जों ओरैनो गोजौ बोरि।
औ दालाय ओ ओरैनो बिदिबा फिफांफोरा ओरैनो फिथाइ सामथाइ मोजांफोर मोनजायोना मोनजाया?
मोनजानाया मोन बेलेग थाइजौ‌ ओरैनो जुमब्रा नै बैग्रि नै बेफोरखौ मोनजायो। खिन्थु नै बे खान्थालखौबा हले एसे गिनांगौ जायो आरो।
औ असुब।
उसुबिदाया जाहैबाय माबानि थाखाय आरो ना मैदेर फैयो आरोना नोंसिनिथिंजाय।
थासोमलि होननायदि थायोना नै बेखौ हले गायनो हाया
खौथ' बिराद जायो नामा बिदिबा?
माने बे बेखौ गायबानो माने फैथारो आरो माने बेखौ गायना लानाय माने मा मैदेरखौ लेंहरना लानाय होननायसो।
अह ह होमबाथ' नोंसोर खस्थ' खस्थ' मोनथारो बि
औ ओंखायनो बेफोर माखासे गायजाया आरो बेजों लोगोसे थालिर थालिरखौबो
अह अह।
बिखौबो न' सेरफोराव गायनानै लाजायो।
होम होम बिदिबा थालिरखौबो नोंसोरनिथिं आबाद मावनो थाखाय गोरबा जायो आरो।
औ थालिरनि बे थासोमलिफोर नैफोरखौ मावनो हाया आरो माने खस्थ' मोनो। दानिया एसे खायफा खायफा मावो मावनाया माने बे समावल'सो समाव फैनो हायोबाल'सो फैयोना दानिया बे सलार माबा
अ फेनसिं फेनसिं फेनसिं हो होबायनो आरो ना?
अह नै ओ बे होनायनि थाखाय सम सम गावसोर खायदा खालामनानै फैनो हायोबाल'सो हायोना।
अ ओरैनो आबादारिफोरालाय माइ आबाद गायनायावहायलाय माबायदिथो खहाफोर सैनांओ नामा? जे फैनानै मालाबा बिदिनो माइ आबादखौ जालांजोबो ना बेफोरखौ होबथानायनि राहाफोर लायो नामा आबादारिफोरा?
माइआथ' जोंनि ओनसोलाव माने खायफा खायफायाल'सो गायखायो जायफोरा माने सलार दङ' नै बिसोरल'सो गायो माने जोंना दै दैमा बिदि दै बुस्थु सुबिदा ना माने बेफोरबायदि दैमाफोरबो गैया दंग दंला बेफोरबायदिबो गैया ओमफाय बिनिखायनो खायफा खाय दा माने दानियाथ' माने गोदोनि बायदि नङा नालाय नाय माने जेरावबो जेरावबो माने रों सोलोंनानै माने रोंनाय जाहैजोबबाय नालाय बेनिखायनो दानिया
ओ नंगौ नंगौ
गायो आरो माने होनबा
औ नंगौ नंगौ दा नोंसिनियाव बिदिबा बे नोंसिनि खाथियाव ओम गोबां थासारिजों जुजिनांगौ जायो आरोना नोंसोर सोर बिदिबा। ओमफ्राय बिदिबा नोंसोरो नोंसोरो बिदिबा बे सोलोंथाइ लानायनि हारालाय माबायदि जाखो बारायदोंना खमायदों मेट्रिकफोराव मो मोजां फास जायोना जाया?
सोलोंथाइयाथ' सिगांनि बायदि इसेबां गाज्रि नंला माने जौगानायनिफ्राय जौगाबोगासिनो आरो माने ओ माने
अ साख्रि बाख्रिफोर मोननाय अनजिमाया बारायबाय नामा बिदिबा?
औ बारायबोगासिनो सोलोंथाइनि माबायाव बो बारायगासिनो साख्रि बाख्रिफ्रावबो
अ सोलोंथाइया बि दिबा ओ गोदोथ' बारा गैयामोन दानिया न' बांफोराबो मोजां जाबाय
न' बां लामा सामा गासिबो माने मोजां जाजोबबाय आरो
ए ओमफ्राय मा बैयावहाय मा होनो फरायसालिफोरालाय माबायदि मोजाङै सोलिनानै दं नामा ना गोदान ओ फरायसालिफोर खुलिबाय आरो? औ फोरोंगिरिफोरालाय माबायदि?
फोरोंगिरिफ्राबो बिद गोदोनि बायदि नंला माने बेफोरबायदिबो खाला नालाय गोदोनि बायदि माने बयबो मोजाङै फोरोंखानांसिगौना
औ दे दे दिबा उम दे होमबा आङो मोनसे खामानियाव एसे बेस्थ' जादों हो नोंथां उनाव रायलाय फिन सै दे